औ खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों
मा खालामगासिनो नोंथांआलाय
दङ गरमनि
अ अ दा गरमबोना औ मा मा होनो आङो नोंथांजों माने जोंनि बर'फोरनि माखासे नखरावनो ओ जिथु आइजोफोरनि जिथु ओ मा होनो दाउ अमा बोरमा फिसिनाय नैबेफोराव माखासे दावगाबोनाय नैबेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथांआ सोलाबगोन ना?
औ सोलाबो नोंथां दे हानायखिनिखौ फोरमायनो नाजागोन आं
औ दा नोंथांमोना न'खराव मा मा ओ ओ दाउ अमा बोरमाफोर बेफोरबादि फिसिनाय दं नामा?
औ दङ दंनाआथ' बिदिनो अमाखौ बांसिन लायो यो जोंनि गामिथिजाय आरो जोंहानावबो दं आरोना मासे बिब्दिनो अमा अमाखौ जोंहा बारा फिसिआ थेवब्लाबो गा न' नखर खाथि खाथि बिब्दिनो अमानि फार्म खालामलायो आफाय दाउआथ' थाखायोआनो
औ दा उम दा बे अमा अमा फिसिदों होनदों दि दा बे अमानो मा मा ओ आदार होयो नोंसोरा
अ जोंहाथ' सिगां समाव बिदिनो अफ्रि इरि जौ संनानैदि अफ्रि सो थायोना बेखौ होनानैनो दोनोमोन सिगांथ' दानि समाव अमाया उफ्रिखौनो जाला जोंहा निया दा थास' नागिरनानै थास' बिलाइ थास' बिसं बेफोरखौ खौनो माइरंजों रुनानैसो होयो नोंथां
अ आमफाय ओ‌ दाउआलाय फाननायनि थाखायबो दा ना जानायनि थाखायल' फियो
औ बे दाउखौथ' फाननायनि थाखायबो फिसियो जोंहा माखासे बिबदिनो
मोजांआनो ओ मा होनो जोंहा थ' मा होनो उम जोंनि बर' हारिखौ जेनोबा सिगांनि समफ्रावथ' माने बेफोरबादि दाउ अमा बोरमा लानानै बेफोरबादि फाननानै मानानै बेफोरबादि रां खामायनायनि जेबो ओ माने खायदा जेबो रोङामोन आरो गोदोनि समाव आमफायो दानि दानि दानि आथिखालनि मुगाआवसो माने गासिबो गुबुन गोरों हारिफोरनिफ्राय माने सोलोंना
हेलौ खोनायासै नोंथां हेल' खोनायासै नोंथां ओहो खोनायासैनो
हेल' औ खोना खोनाफैयाखै आंनिखौ
अ अ दासो खोनादोंनै मोजाङै नेटयानो प्रब्लेममोन औ नेटानो प्रब्लेममोनदां
खोनाबायदा?
लास्ताव बुंफिनलाय नोंथां
माने दानि दानि समाव माने बर'फोरा बर' आइजोफ्राबो मा माने न'खरावनो थानानैनो माने गुबुन ओ फोरनि बायदि बि जेनेबा ओ माने दाउ अमा बोरमा नै बेफोरखौ लानानै माखासे न'खरनि ओ नांगौ जानाय खरस जानाय लोंनाय बा फिसाफोर फोरोंनाय माखासे एसे एनै खरसफोरखौ दा दिहुननानै लानो रोंबाय आरो माने ओ सिगां थ' बेफोरखौ रोङामोन माने न'खराव जानाय बेफोरनि थाखायल' एसे एनै लानाय जायोमोन आरो नाथाय दानि माने ओम अमाफोरखौबो ओ फिसा होनानै ओ बिदिनो फिसा फिसा जाहोनानै बिदिनो फिसा फोरखौ बिदिनो फानो आरो बिदिनो अमा नैबे अमा बुन्दाफोरखौबो बिदिनो ओ लायो सोरबा सोरबा मानै माथाम लानानै बेबायदिनो माने गोनां समफ्राव माने फाननानै फैसा बेबायदि दिहुननो हानाय जायो आरो दानिया आरो बोरमाफोरखौबो आरो नै जोंहा बोरमाफोरखौबो माने दानिया बिदिनो न'खरसे यावनो बिदिनो बिमाखौ माथाम माब्रै गाहाम लायो आरो आरो बिदिनो फिसा जाहोनानै फिसाखौ बिदिनो फानो आरो
औ
खायसेया बिदिनो खासिफोर खालामनानै गिदिर गिदिर खालामनानै गोबां राङाव बिदिनो फानहरो आरो नै दा बे बेफोरबायदिजोंनो नो माने दा जोंनि बर' न'खरफ्राव बिदिनो माने न'खरफोरखौ ओ सोलिलाङो आरो आरो माखासे एसे एनै नांगौ जानाय खरस नै बेफोरखौबो दिहुननानै लानो रोंबाय आरो दानिया जोंनि बर' आइजोफ्राबो
औ दालाय ओम ओम दालाय नों दालाय नोंसिनावलाय मा माथो बिब्दिनो मा मा फिसियो नोंथां?
अह जोंनाथ' दा दाउ दङ ओ आरो बोरमा दङ बोरमाया बोरमाया माने जोंनिया माने बारा बिदिनो न' बांफ्राबो खाथि खाथि नङा नालाय माने बोरमाखौ माने बुरजायानो लादों आरो जोंहा बिमायानो माब्रै दङ आरो खासि खालामना दोननायबो दङ मानै माने जोंनिया ओरै बांसिनानो हाग्रा सेर नालाय माने हगार ना दोननोबो मोजां जायो आरो।
फाननायनि थाखायबो बानायदों होनबा नोंथां।
अ अ औ फाननायनि थाखायबो माने बिमाया माब्रै दङ? दा नै नि फिसाफोर जाबा फानो आरो मालाबा मालाबा बिदिनो खासि खालामनानै गिदिर खालामनानै बिदिनो माने बु फानहरनोबो मोनो आरो।
ओ ओ जानायावबो मोनबाय आरो।
जानायावबो मोनो। बिदिनो आरो लोगोसेनो दाउफोरबो दङ दाउवाबो बिदिनो बुरजायैनो दङ'। औ माने बेफोरजों बेफोरखौनो फाननानै माने न'खरफ्राव एसे एनै खरसा दि हुननो हायो आरो।
औ औ अब्ला औ अब्ला जिब जुनार अब्ला जिब जुनार फिसिनायनि आदबा मोजाङानोथ' नों
औ आरो जोंहाल' नङा माने जोंनि ओनसोलफ्राव बांसिनानो माने ओ नैबे बोरमा बोरमा बिदि दङना नैबेखौ बिराद बुरजा बुरजा लायो। बयनिबो न'खरावनो बोरमा लानानैनो माने बांसिन नानो जोंनि ओनसोलाव माने साख्रि बाख्रि बेबायदिनो बारा गैया नालाय। दासो फरायफुनाय फरायफुनाय दंला ना ओ बिनिखायनो बांसिनानो न'खरफ्राव बांसिनानो नैबे बोरमा फाराम दंलाबायो आरो।
औ
माने जोंनिया एथ'बां खस्थ' नङा माने आदार होनायावबो जोंनिखिजाय। मानो होनोबा जो जोंना हाग्रा ओनसोल ना
औ औ दुब्लि इरि थाबाबो मोजां जायोना।
बांसिनानो फोथार ओरै हाग्राफोर दंलाबायोना। आरो हाफ्राबो बिदिनो बुरजा बेफोरावनो माने आगारना होयो आरो। ओमफ्राय बिदिनो फिसाफोर फानो बेफोर बायदिनो खासि दिर खालामनानै फानो बेबायदिनो ओ बेफोरावनो माखासे नख'रनि नांगौ जानाय। जानाय खरसा बेफोरखौ दिहुननानै लानो हायो। आरो फिसाफोरनि फोरोंनाय नै बेफोरनि माखासेफोरखौ दिहुननो हायो। बेबायदनो ओ बांसिनानो माने ओ जेनेबा हौवाफोराथ' बांसिनानो बिदिनो बाहेरनि खामानिखौ गोसो होबाय ओमफाय नैबेफोर दाउ अमा बोरमा फिसिनाय नैबेफोरखौ हिनजावफ्रा माने ओ गोसो होयो आरो माने बेफोर खौ फिसिनानै माने न'खराव होवा- हौवाफोरजों माने न'खर सालायनायाव ओ हेफाजाब होनायावबो जायो आरो।
उ ओजों फारसेथिं फारसेथिं बोरमा फिसिनाय फोरावबो एसे माखासे उ प्रब्लेमफोर नुजायो नामा नोंथां?
औ नुजायो माने सम सम माने बोरमा बेफोर माने फिलौनि नि मुलिफोर माखासे बिदिनो बिजिफोर थुनो होनो मोनोब्ला मोजां जायो आरो माने। सम सम माने बेमार माखासे गोलो ओ जानो हागौना। नै बेफोरनि थाखाय माने सम सम नायनांगौ जायो आरो आरो नै माने बोरमायाथ' नै आरो माखासे ओ मा होनो अखा बांद्राय नै बेेफोरखौबो सहायनो हाया बांद्राय सान्दुं नै फोरखौबो सहाय हाया बिनिखायनो बिराद बा खालामनांगौ आरो मा होनो जोथोन लानांगौ
जोथोन लानांगौ औ
औ न'फोर बोरमानि थाखाय न' मोजां बिदिनो गुवार बेफोरबायदि न'फोर लुनानै दोननो मोननांगौ माने अखा बांद्राय हायोब्ला सान्दुं बांद्राय खालामनानै नै बेफोराव थानो थाखाय आरो माने ओ बेफोर
बिब्दिनो फुलि आरिबो जायो न'खराव फुलबो थाया माया आरो आबाद बिदिनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो जायोआनो खोमाना
औ जायो बेनिखायनो माने जोंनिया माने आबाद मावोबाबो माने बयनिबो न'खराव बांसिनानो बोरमाफ्रा थाखाजोबखायो नालाय बेनिखायनो ओ आबादफोर मावोब्लाबो माने जोंखिजाय माने गाव गबागाव बिदि जेवरा बेरा नै बेफोरबायदिखौ दुमनानै दोनफैयो आरो माने जेबो खहा खालामनो हायिनि थाखाय माने बेसे बुरजा बुरजा बोरमा लानाय नालाय गासिखौबोथ' खानानै दोननो हाया नामा नै आगार नांगौ जायो नैबेफोरनि बेफोरनि थाखाय दा बांसिनानो ओ मा होनो गाव गाबागाव ओ माने आबादफोरखौ जेनेबा न' बां न'आवफोरनि फुलफोरखौ बिदिनो जेवरा दुमथिनानै लायो आरो
औ औ
अ दा नै नोंथां समावबो जाबाय जोंना
औ औ औ दे होमबा नोंथां मालाबा खबर लाबाय थाबानो जाबाय बिदि
औ औ जागोन दे दे होमबा